खोनादों थां खोनादों थां ओ नोंथाङा ओ फ्रि दंना?
औ नोंथां फ्रियानो दं।
ओं दा दसेस सम आंजों होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिनो नों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नोंथा आङो-आङो ओरैनो दं।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे सोंथि सोंनो सानदों फोरमायनो हागोन ना?
हागोन-हागोन नोंथां हागोन।
बिदिनो नोंथाङा मा मा ओंसे जानाय जायो आरो बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा बे ओंख्रिखौ खोनथानो हागोन ना?
जोंनियाथ' ओंख्रिया जाहैबाय अनला-अनला ओंख्रि दङ बेनो
औ
अनला ओंख्रि औ बेखौ जोङो बेखौ जोङो माइरं माइरंखौ लानानै बानायनाय जायो। माथा माइरं बेखौ ओ दैयाव सोमनानै दसे दोनथ'नाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै उवाल एबा थौसियाव देनानै फोरखौ जोङो संनानै जानो हायो। आरो फार्स्टआवनो जोङो अनला दैखौ फुदुंग्रोनानै अन गुन्दैखौ होगोरो हायो। अन गनखौ होनानै एसे-एसे एरबाय थानांगौ नङाबा जोंना अनला ओंख्रिया खामथाबनो हागौ।
औ
आरो बेबायदिनो दसे एरै-एरै दसे जेनेबा जिबा मिनिटसो नैजि मिनिटसो संनायनि उनावहाय बिदिनो गावलिया मस्ला मस्लि होनो हायो जेरै गंगार दुन्दिया
दुन्दिया हायजें सामब्राम गुफुर आरो लोगोसे अनलाजों दाउफोरजों जानो गोसोबा दाउ बेदरफोरखौ होनो हायो।
औ
आरो लोगोसे बेफोराव खारै होनांगौ जायो
औ
औ नोंथाङा खारै बानायनायनि सायाव माबा मोनसे बोरै-बोरै बानायो खोन्थानो हागोन नामा फोरमायनानै हो
औ नोंथां ओ फोरमायनो हागोन बिदिनो खारै होनोब्ला जों बर'फ्रा बाहायनायखौ जोङो नुबाय थाखायो मानो होनब्ला जों गोदोनिफ्रायनो बायनायखौ नुबाय थायो गोदो जि आबै आबौमोना फोरोंना गालांदों खारदैखौ बोरै बानायो बिदिनो बरआव खारदैबो होनो बबेबा बबेबा जायगायाव खारदैबो होनो बिदिनो खारैबो होनो जोंनि जायगायाव खारै होनो आरो बिदिनो जों खारैखौ औ जोङो माबानि बानायनाय जायो थालिर दंफांनि बानाय जायो बिदिनो मुदफुल दंफांखौ बानायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिदिनो बेसर जेब्ला बायसहोना बेसर जेब्ला नारा होग्रोयो ओ बिदिनो जोङो थालिरबिफांखौ जों गिबियाव दानफायग्रोनांगौ जायो दानफायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै जों बेखौ बिदिनो मिजि मिजि सिखाजों ओ मिजि मिजि जोङो बेखौ हानाय जायो। बिदिनो मिजि मिजि हाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ हाखांजोबो थालिर बिफांखौ बिदिनो जोङो सानदुं दुंनाय समाव सानदुंआव फोराननांगौ जायो सानथाम सानब्रैनि उनाव अब्ला बिनि फोराननानै फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला रानो रानखांनायनि उनाव जों बेखौ अरजों सावनाय जायो अरजों सावखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो हरसे सावखांनानै जोङो हरसे दोनो हरसे बिनि अखानायै जों जेब्ला ओ बिदिनो अरा गोमोरो एबा गुसु जायो सावनाय सावनाया बिदिनो बे सावखांनाय जेब्ला जों ओ खारैखौ बा थालिर फस्लाखौ बिदिनो जोङो ओ दै एसे लगायनानै सिथोमनानै दोननाय जायो अब्ला बिनि खारै महर लायो आरो बिदिनो जेब्ला जों ओंख्रि संनो नागिरो बे खारैखौ जोङो ओ सरनाय जायो आरोना बिदिनो मोनसे आइजें बानायनो सरनाय जायो बिदिनोथ जों नुनाय बायदिब्ला खारैखौ जोङो बिदिनो जेरै दिंखयानि दिंखया बिलाइ जेरै दिंखिया राजा ना मा होनो बेजों जों बांसिनल' सरनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो आरो मोननो हाबावोदि खारैखौ मुदुबल बिफां जेब्ला मुदुबल बिफाङा बिदिनो गाज्रि जायोबा बारहुंखाजों गुयो अब्ला जों बे दंफां ओ अब्ला जों बे मुदुगुल दंफांखौ जोङो ओरैनो गारालासिनो जोङो ओ थुखा खालाम खालाम बिदिनो जोङो रुवाजों सिनाय जायो सिनखांनायनि उनाव जों बेखौ सानदुंआव सानथाम सानब्रै सिमहालागै फोराननाय जायो आरो ओ बिदिनो मोदोमफुल बिफाङा राननो गोबाव सम लायो बिदिनो सानथाम सानब्रै सानबासोआनो लायो बिनि उनाव जों बेखौबो अजों सावनानै जोङो बेखौ हाथब्ला खालामो अब्ला हाथब्ला खालामखांनायनि उनाव बेखौबो दैजों जोङो एसे एसे लगायनानै सिथुमनानै गल्ल खालामनानै दोनो आरोना बिदिनो दोनथुमनाय जायो जों जेब्ला खारै ओंख्रि जानाय जायो अब्ला जों बेखौ दोन उम बाहायनो थाखाय जों बेखौ दोनथुमनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोननो हाबावो। जेब्ला जों सबायाइ सबाइखौ जों मारा होयो ओ जेरै सबाइ खारैबो होनो सबखौ जेब्ला जों मारा होयो बे सबायाइनि मारा होखोन्दा जिगाब जेरै बेखौ जोङो बेखौ बेखौबो सावनाय जायो आरो सावनानै जों बेखौबो जोङो जेब्ला हांगार महर मोनो एबा हादबला मोनो बेखौबो जों दैजों सिथों सिथोन दोननाय जायो बेनि अनगायैबो जों बेसर बेसर जोङो बेसरखौ जेब्ला मारा खाङो अब्ला बे मारा होाखांनाय जिगाब बेसरनि जिगाबखौ जोङो खौबो जोङो ओ सावनानै जोङो खारै बानायनाय जायो बिदिनो खारै ओ गाैसैबो खारैननि गेजेराव जों बांसिन बिदिनो थालिर दंफांनि खारैखौ जों बांसिन बायनायखौ नुनो मोनो। ओ मानो होनोबा जों ओ थालिर दंफांखौ जोङो ओ सानफ्रामबो ओ बाहायनायानो जायो औ जों जेब्ला बिदिनो थालिर दंफांखौ जों सोरबा न नआव दानफायो बिदिनो थालिर होनोब्ला जों सिनसा बादाखौ बांसिन बानायनाय नो मोनो बिदिनो खारैफोरनि ओ खारैफोरनि मादाव बांसिन खारैया मोजांसिनबा बिदिनो सबाइ खारै स सबाय माराखांनायनिफ्राय खारै जायो बेखौ साबसिन बिनि उनाव बेसर बेसरनि खारैया साब बिसोर मोननैनि गेजेराव आ मोननैखौबो मोजांसिन होनो मानो होनब्ला एसे होनायावनो खारैआ खारैआ नाङो होनो नाथाय बेखौ जों बोथोर मेसें बोथोरावसो बांसिन मोननाय जायो जेब्ला जों मेसें बोथोराव आबाद मावनानै माराखांनानै बिदिनो ओ माराखांनानै जों बेफोरखौ ओ दोनथुमो बे समावबो जों बेफोरनि खारैखौ मोननाय जायो बिदिनो दा आथिखालाव दैज्लां बोथोर समावथ बांसिन जोङो बिदिनो थालिर दंफांनि खारैखौ मोननाय जायो आरोना बेजों लोगोसेबो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव गोबाङानो खारै बानायनाय जायो नाथाय माबायदि रोखोमनि बानायनाय जायो आं बेखौ बारा मिथिया नाथाय जोंनि जायगायाव जिबायदि खारै बानायनाय जायो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आं खोनादों नोंथाङा
एसे फोरमायनानै एसे फोरमायनानै होनाय थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथाङा बिदिनो गोजोनाय थाबाय नोंथाङा बिदिनो नोंथाङा आरो मोजां मोननाय ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
मोजां मोननाय औ फोरमायनो हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन
बिदिनो
उम आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिया जादों नारजिजों अमा
औ। नोंथाङा बोरै बानायनाय जायो औ नोंथाङा बे नारजिजों अमाखौ बे बोरै बानायनाय जायो?
औ औ औ हागोन नोंथां एसे फोरमायनानै होनो
दे बिदिब्ला फोरमायदो नोंथां
जोंनिया बर' न'खराव जेनेबा आबाद फोथारफोराव नारजि बिफां नारजि फाथो फोनाय जायो। बेफोरखौनो बिलाइफोरखौ जेब्ला नारजिया गोजौ गिदिर जायो। बेफोरखौ बिलाइखौ खानानै जोङो माबा मोनसे जेरै ओ थिं बा प्लास्टिक थिरपाल बिदियावहाय गुवारै फोराननानै दोननाय जायो। फोराननानै दोननाय जायो। बेखौ जोङो स्नि स्नि दान बा दाइन दान बिदि फोराननाय जायो। आरो जोङो बेखौ माबा मोनसे बस्था बा मुस्रियाव खाारथबनानै दोननाय जायो। आरो लोगोसे ओ। जानो गोसो जायोबा जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दैयाव सोमनानै मोजां। लाग्रोनानै दोननाय जायो आरो लोगोसे बेखौ ओ देपसियाव बा माबा मोनसे सारायाव मोजां रुग्रोनानै रुग्रोनानै आरो ओ खारै होनानै रुग्रोनै मोजाङै दोखो दोखो उंग्लिनानै सागं साग्लिनानै जों बेखौ मोजाङै जानो हायो आरो लोगोसे जोङो नारजियाव अमा बेदर आरो अमा बेदरखौ बांसिन मोजां मोननाय जायो मोनजानाय जायो। बर'नि मोजां ओंख्रिया जाबाय नारजिजों अमा नारजिजों अमा ओंख्रियानो जोबोद गोथाव आरो
औ
बेबायदिनो जोंनि नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ नोंथां ओ बिनि बिनि बिनि अनगायैबो नोंथाङा बेफोरनि सायाव ओ
गावनो ओंख्रिफोरखौ सङोना बिदिनो न'खरनि बिमाफ्रा संनाय जायो नोंथां फोरमायनो हागोन ना
फोरमायसै ओ नोंथां आंथ' जोंहा न'खरावबो बिमायाबो सङो बिमायाबो संनो रोङो नारजिजों अमा आर लोसे आंबो संनो रोङो औ बिदिनो गोसो औ नोंथां औ। मोजां कुइसनखौनो सोंदों औ औ जोंहा जाहैबाय बिमा माहारिफ्रा बिमा माहारिफ्रा गो थोरसिन संनो रोङो जायोबाय नारजिजों अमा बेदर खौहाय औ बेनो आरो
औ। बिदिब्ला नोंथां आ नोंथां उं गोजोननाय थाबाय दा दसे सम होनो हानायनि थाखाय दा बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै।
दे नोंथां दे।